औ हेल' औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दंना हेल' खोनादोंना
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां? हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों
औ आङो औ अब्ला नोंथांजों ओ नोंथाङा फ्रिबा आङो ओ हाथाय बाजारनि बागै नोंथांजों सावरायनसै खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा एसे नेट मोजां जायगायाव थालाय नोंथां
औ
खोनाबाय दा नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ हाथाय बाजार होननानै मिथिबाथ' मिथिबाथ' नोंथाङाथ' मिथिखायो ना नोंथां?
औ नोंथां मिथिगौ
औ हाथाय बाजार होननानै बुङोबा बिदिनो ओ जोंथ' मिथिखायो हाथथाय बाजाराव जों मानि थाखाय थाङो हाथाय बाजारा ओ बिदिनो बाराय लायो बाजार बाराय लायै बाराय‌ माने हाथाय बाजार जानायखौ जों नुनो मोनो बयनिबो ओनसोलाव मानि आलदा आलदा मानि गुबुन गुबुन ओ‌‌ बारायाव जों जानायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ
ओ बिदिनो ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव जोङो ओ गोबां बायदिना बायलाय फानलाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो हाथाय बाजाराव सोरबाबा गावनि नांगौ जानाय ओ मुवा बेसाद जेरै जोंनो सानफ्रामबो नांगौ जानाय जेरै ओ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायाव जेरै ओ बिदिनो बानलु संख्रि हालदै थाव ओ मैगं थाइगं ओ बिदिनो लोगोसे बेदर मानि बेफोरखौ जोङो बायनो थाखाय सोरबा सोरखौबा ओ थांनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सोरबाबा रां आरजिनो थाखाय बिदिनो न'नि मैगं थाइगं फानहैयो सोरबाबा जिफोर फानहैयो ओमफ्राय बिदिनो सोरबाबा ओ गोबां जाग्रा मेथाइफोर ओ जेरै जुलाफि खाथा निंखि बिदिनो मम' सावमिन बिदिनो बायदिसिना दखान होनानै मानि गावनि जिउखौ ओ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बिदिनो सोरबाबा फानहैयो सोरबाबा ओ मेथाइ जानो थाखाय थाङो सोरबाबा बिदिनो बायदिसिना देलायग्रा बायदिसिना बायनो थाखाय थाङो ओमफ्राय बिदिनो माने जोङो सो बा हाथाय बाजाराव माने जों सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां बिदिनो ओ जोङो बाजाराव ओ माने सोरबा गावनि जिउ जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय सोरबा बिदिनो जुथा लंपेन्ट फानहैबाय बिदि बिजोंनो मानि गावनि जिउखौ मानि सुफुंनानै थायो ओमफ्राय बिदिनो सोरबाबा बिदिनो गावनि नांगौ जानाय ओ जेनेबा बिदिनो ओ नांगौ जानायखौ लायनायजों लोगोसे मानि हाथाय जिं जिं बिदिनो गोबां बायदिसिना फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै गारि मथर फाननाय बेफोरबायदि गोबां रोंखौबो जों नुनो मोनो हाथाय बाजार जिं जिं बिदिनो ओमफफ्राय हाथायफोराव मानिे सोरबाबा बेरायनोबो थाङो सोरबाबा नायदिंनो थाङो सोरबाबा हाथाय बाजारनि फारसे गोबां बिजसिरनो थाङो बिदिनो हाथाय बाजाराव गोबां मुवा बेसादफोर फानो जेरै मैगं फोरखौबो जों फाननाय नुनो मोनो बिजाब होननानै बुङोबा बिदिनो जों बयबो सुबुंफोराथ' बिजाब फरायखायो नोंथां नोंथाङाबो एसे मिथियो जानो हागौ
औ
बिदिनो बिजाबफोरखौ जों फरायनो थाखाय बायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खाथा खावथेन बेफोरखौ जोङो लिरनो थाखाय बायनाय जायो बेनि थाखाय माने जोङो बेफोरनि थाखाय मानिे बेफोरखौ बायनाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो हाथथाय बाजाराव जोङो गोबां रोखोमनि नुफेरै जिनिसफोर फानफैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै गथ'फोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय बिदिनो गारि फिसा फिसा बिदिनो ओमफफ्राय जोंनिबो जेनेबा गिदिरफोरनि देलायग्रा जेनेबा जेरै सिख्लाफोरनि देलायग्रा खलेब खानजं बिदिनो बायदिसिना गोबां बायदिसिना फानफैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सोरबाबा गावनि जिउ राहाखौ खुंनो थाखाय सोरबाबा दाउ अमा बोरमा बिदि फानफैनायखौबो जों नुनो मोनो ओ मानो होनोबा आथिखालाव माने बिदिखौ जोङो गोबां माने आथिखालाव जों गोबां बेफोरबायदि जिउ खुंनायखौ जों नुबोनो मोनो आरोखि जोंनि ओनसोलाव माने आथिखालावथ' दाउ अमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनखायो बिदिनो बिनि थाखाय जों बर'फोराथ' बांसिन दाउ अमा फिसिग्रा सुबुंफोर माने दाउ अमा फिसिनानै माने गावनि जिउ राहा लामाखौ मानि दैदेनलांनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि ओमफाय बिदिनो हाथाय बाजाराव ओ बिदिनो माने गोबां आलादा आलादा जायो सोरनिबा बाजाराव मानि ओ आलदा बा ओ बारायाव जायो जोंनिथिं बिदिनो जेनेबा जोंनिथिं सुनिबार बाराय मानि बेफोर मानि गावबाव आलदा आलदा बारायाव जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना बिदिनो ओमफाय जोङो हाथाय बाजारावसो सोरबाबा ओ गोबां ओ नांगौ जानायखौ ओ लांफैनायजों लोगोसे बिदिनो जोङो ओ जा रां रांफोरजों मानि ओ रांफोरखौ मानि ओ सोलाय सोल' खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो। सोरनावबा ओ फैसा जानायफोर दंबा जेनेबा बेफोरखौबो सोलायग्रा मानि बेफोरबो ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। गोदोनि समावथ' जोङो बाजाराव मानि ओ सोरबा थाइसे जेनेबा जोगोनारजों मासे बोरमाजों मानि जिब जुनारफोरखौसो माने जिब जुनारजों मैगं थाइगंजों बिदिखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो रांजोंसो बायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां हाथाय बाजाराव। अब्ला ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै खोन्थादो जेनेबा नोंथाङा ओ बाजाराव मानि थाखाय थाङो जेनेबा नोंथ थाङा बाजाराव ओ नोंसिनिथिं जेनेबा बाजारा मा बारायाव जायो बेफोरनि बागै जेनेबा? मा ओ बाजार जानाया जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ
उम
अब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै बा हाथथायनि हाथाय बाजारनि सायाव एसे।
जोंहा नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांखाबाय हाथाय बाजारा जेनेबा सुबुंफोरनि थाखाय मानो गोनां। जेनेबा जों जेनेबा बर'फोरखौ नंबाय बर'फोरा हाथाय बाजाराव जेनेबा मानो थाङो सुबुंफोरा? आरो बेफोराव मा मा मोननाय जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायलांखाबाय। ओ दायो आं बुंनोसै जोंनिथिंजायहाय हाथाइ बाजार हाथाइ होननानै बुङोब्ला जों बेयाव गाहायै मंगलबाराव मंगलबार बारायाव जायो।
औ
ओ बेयो जोंनि ओ गामिनि खाथि बेखौ जों जोंनि गामिनि खाथियावनोहाय जानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो लोगोसे जोंहा रबिबार बारायाव। हाथाय जानायखौ नुनो मोनो ओ जेराव जोंनि गोबां बर' आइजो फोरानो जेनेबा गावबा गावनि ओ न'खरखौ सुंथानो बा न'खरखौ सामलायनो थाखाय जों जोंनि जे न'खराव गायनाय बा न'खराव अर्गेनिक महरै गायनाय गोबां मैगं थाइगं फानफैनायखौ नुनो मोनो जेरै आथिखालाव जोंनि जा मैगं थाइगं फोरा बयजोंबो अनसायजादों मानोना जोंनि जा ओ ट्राइबेल हारिफोरनि मैगं थाइगं बेफोरखौ गोबाङानो जानानै मोजां मोनो लोगोसेनो बेयाव जेबो रासायनारि हासार बाहायनाय जाया बेनिखायनो मोजां जानानै मोजां मोनो बेनिखायनो बर' आइजोफोरा गोबां जोंनि जे जे हमनाला थास' बिबार थास' बिथ्रि मान्दे दैहि बेफोरबायदिनो इलाइसि ओ बेफोरबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि जेरै ओ जोंना मस्ला हारिनि मैगं थाइगंफोर होननानै बुङोब्ला जेरै गंगार दुुनदिया। फोरबायदिनो जाबाय सुन्द्रि बेफोरबायदि गोबां फानफैनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जा ओ न'खरनि रांखावरि बा आंखाला सुफुंजानो खाबु मोनदों। बे हाथाय बाजारनि गेजेरजोंनो। ओ बेनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव गोबां रोखोमनि जा सुबुंफोरा गावबा गावनि जे जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां रोखोमनि
औ।
ओ मुवा बेसाद फानफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै सोरबा सोरबा सोरबाबा मोसौ फानफैयो सोरबाबा न'आव जाय जायखि जाया बेसादानो जाया मानो जेरै ओ न'आव माबा मोनसे लाव जोगोनारफोर जायोब्ला बेखौ फानफैनानै बेनिफ्राय रां खामायनो हायो बेबादिनो नोंथाङा बुंनांगो दाउ अमा बेफोर खौ फिसिनानै बेफोरखौबो फानफैनानै जों हाथाय बाजारनिफ्राय रां खावरिया आरजिनो हायो। नंगौना नोंथां? हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो दा जोंहा बुं गुबै बाथ्राया जोंहा मैगं थाइगं फाननायनि बेलायावथ' जोंहा गोबां बर' आइजोफोरखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय गुबुन जा जोंहा जेरै गस्ला बायदि बायदि बेफोर दखान दखाननि बेलायावसो जोंहा गोबां जोंनि बर' बा जों जोंनि बर' सुबुंफोरा फावसायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बांसिनानो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जे जोंनि जाय गायाव जेनेबा बेफोरबायदिनो गस्ला बायदि आरि बेफोरबायदिनो गेलामाल दखान गेलामाल बायदिफोरखौ फानफैनायखौ मोनो। ओ जेराव आं बुंनो सानो जे जोंनि बर'फोराबो बेफोरबायदिनो बिसोरबायदि जुदि बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामोमोनब्ला खालामनो हायोब्ला ओ दिनैनि समावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बेनिखायनो आं सानो जे बर'फोराबो बेफोरबायदिनो ओ जे लाजिनानै गिनानै थायालासिनो गाव ओ बेखार जाना थायालासिनो बेफोर हाथाय बाजारफोराव ओ बायनाय फाननाय बे न'खरनि खामानिखौ मावोब्ला जबो गोबां रांहरै खामायनो हायो होननानै आं सानो।
औ औ।
ओ लोगोसेनो जोंहा हाथाय बाजारनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों जे जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो मोनसे दा टिवाफोरनि नोंथाङा बुंदों सोलाय सोल' जालाय खालामलायनाय बे गोदोनि मोनसे ओ बाथ्रा बुंनाय जेर टिवाफोरा जनबिल मुं बे मेलायाव ओ जे ओे सोलाय सल' खान्थि बेयो दासिमबो सोलिगासिनो। बेयो मोनसे जे जोंनि ओ ट्राइबेलनि हारिमुखौ लाखिनो हानाय मोनसे गोथां नेरसोन जेराव ओ टिवाफोरा गोबां ओ जोंनि मेघालयनि जन मुंनि बिलोनि खाथि सेराव टिवा सुबुंफोरा ओ सोरबाबा गावसोरनि न'खरनि मुवा बेसाद बायदिखौ लाबोनानै सोलाय सोल' खालामनाय खान्थिखौ दाबो दासिमबो नुनो मोननाय जायो। ओ जायनि गेजेरजों जोंनि जाम बिसोरनि बाथ'आफोरनि हाथाय बाजारनि गोदोनि नेमखान्थि बेखौ जों रोखायै नुनो मोनो। नंगौना नोंथां? औ बेफोरबायदिनो जोंङो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोराबो एसेबां फावसायनानै गैला। बर' फोराबो जे एसे एनैखौ जोंबो गस्ला बायदि बायदि द खानफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। नंगौना?
बेफोरबायदिनो बेदर फाननाय बेदर ना बेदर फाननायनिफ्राय औ औ
औ गोजोन्थों